नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
बिथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथां आं नोंथांनाव फंनैसो सोंनो हागोन ना नोंथां।
ओ मानि बागै नोंथां।
जोङो आयदाखौ आबहावा गेब्रेनायनि बागै लानोसै नामा नोंथां बुहुमनि आबहावा गनायनि बागै उम। आबहावा गेब्रेनायनि बागै होनबाथ' नोंथाङा एसेबाबो मिथिखायो जानांगौ जेरै जोंनि। बुहुमाव थानाय आबहावाया ओरैबायाददि गुबुंले जानो हमदों जे जानो हमदों। मा बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां। आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला औ आं
आं जेसेबां हायो आङो बुंलांनो आवगायनोसै नोंथां। आबहावा गेब्लेंनाय होननानै बुङोब्ला बा जोंनि गामि ओनसोल बा टाउन सहर गासिबावबो जोङो आबहावा गेब्रेंनायखौ एसे ए नुलांगासिनो दङ बा नुबोगासिनो दङ। दा आबहावा गेब्रेंनाय होन होनना बुङोब्ला जोङो आबहावाखौ जोङो जोंथ' आबहावाखौ जोङो मोजाङै एकदमबारे गोग्गो बार ओ बेमार आजार जाया जाहाथे जों। आबहावाखौ जेसे हायो एसे मोजाङै लाखिनो नाजानांगौ नङा होमबा नोंथां। दा आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला आबहावाया जोंना माबोरैहाय जों गुबुंले जायोबा जोङो औ नोंथां बुंलाय हेल' नोंथां खोनादों ना नदों
नोंथाङा जोंनि दाद।
औ हेल' नोंथां
औ नोंथां जोंनि दा जोंनि नुबाय थानाय दाथ' जोंनि बुहुमावथ' गोबां सुबुंफोरा हाग्रा- बंग्रा सिफायनानै न' बां लुनो हमबाय नङासै होनबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफां हाग्राफोरखौ फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव जोंनि आबहावानि आबहावानि बिबाङा दा मोजां गैला जोंनि बुहुमनि बुहुमनि मा होनो ओरै बुहुमनि आबहावायागनि बाहागोखौथ' बांसिनानो जोंनि सुबुंफोरानो गु गुबुंले खालामजोब्बाय नंगौ ना नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
जोंनि बुहुमनि गोबां गोबां गारि गारि मथर बरनदों बरनदों बरननानै जे जोंनि जाहोनाव गोबां कार्बन अक्सिजेना जोंना गुबुंले जादों जायनि जाहोनाव गारि मथरनि उखुन्दै थाव बाहायनायनि थाखाय जादोंना नोंथां।
औ- औ नोंथां थारैनो सैथो जोंनाव गारि मथर सालायनाय आरो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि लाबोनाय आरो बे दंफां दाननाय प्लास्टिक गारनाय दाखो दाला गेसाव गोफोनफोरखौ जोङो दाबसे जायगायावनो गारा लाबासिनो गुबुन गुबुन जायगायाव लेथेर फिथेर गारनानै बा जोंनि आबहावाया दा गुबुंले जादों आरो
औ नोंगौ
दा आबहावा गुबुंनायनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव दा माबायदियै दङ आरो मोजाङै दङ ना एसे गाज्रि दङ बेखौ फोरमायनायजों लोगोसे ओ आबहावाखौ जोङो माबोरैहाय मोजाङै लाखिनो नांगौ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां थारैनो सैथो ओ फआ गेब्रेनाय बुङोब्ला जोंनि बहु जोंनि गामि ओनसोलफोरावनो नायनानै बुङोब्ला दानि जुगाव जों जोङो जोंनि गामियाव गामि ओनसोलाव हमनानै नायोबा सोरांबानो जोंनिखै गारि मटर सालायो जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव मिथिंगानि मिथिंगानि जोंनो जोङो हां लानायाव हां लानायाव जोङो अक्सिजेन लायो जायनि जाहोनाव अक्सिजेनाव- जोंनि गारि मट टरनि उखुन्दै साव थाव सावगारनायफोरा गोरोबनानै थायो जेराव जायनि जाहोनाव जोंनि हां लानायाव जों खस्थ' मोनो जायनि जाहोनाव जोङो गोबां बेमारजों साग्लोबना होबाव जायो उम बेमारजों साग्लोबनायनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिया जोबोर खस्थ मोनोना औ दा
औ औ नंगौ नोंथां
ओ दायो नोंथाङा आबहावाय आबहावाखौ जोङो माबोरै गोग्गो एबा माबोरै गोस थारै लाखिनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ नोंथां हागोन नोंथां दा आबहावाखौ जोङो माब्रैहाय रैखा खालामनो होनना बुङोब्ला जोङो ओ बिफां- लाइफां दाननायखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन।
जोङो फांसे दान फांसे बिफांखौ दानोब्ला जोङो फांथाम बिफां गायग्रोनांगोन। आरो जोङो ननि खाथि खाला थानाय जायगाफोरखौ जोङो बा जिखुनु जिखुनु जायगा टाउन सहर दा प्लास्टिक गारनाय आरो गेसाव गोफोनखौ जोङो दाबसे जायगायाव गारा लाबासिनो गोबां जायगाफोराव गारनाय बेखौ जोङो होबथानाय आरो इन्डास्ट्रि गिदिर- गिदिर कारखानाफोरखौ जोङो ओ एसे खमायनाय बा गारि मथर सालायनायफोरखौ जोङो इसे खमायहोनाय। बेफोरबायदिखौ जोङो खालामनो हायोब्ला जोंनि गामि ओनसोल बा टाउन सहराव गुबुंनायखौ जोङो होबथानो हागोन। आरो जोङो टाउन सहराव गुबुंनायखौ जोङो हमथानो होनोब्ला बेफोरनो जोङो गेसाव गोफोनफोरखौ ओ थाउन जायगाफोराव बेबायदिनो खाथिनि दंग' दंलाफ्रावनो ओ टाउननि सुबुंफोरा ओ गावसिनि गेसाव गोफोन जायगाफोरखौ लेथेर फिथेर गारनां गालाङो बेबायदिनो प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिकनि अनगायै गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे खार्टन ओ गेसाव गोफोन फिथाइ -सामथाइ गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि गारनायखौ नुनो मोनो आरो ओ टाउन सहराव बिफां -लाइफांफोरखौ एसे खम नुनो मोनो। जाहाथे टाउन सहरनि जोङो लामा सेर- सेरावबो जोङो नांगौसेबां रोखोमनि गायग्रा हा ओ बिफां- लाइ बिफां गायनायखौ जोङो लाबोनांगौ आरो मोजां बारहावा खौ जोङो अब्लासो मोनगोन आरो आबहावायाबो जोंना रैखा जागोन आरो। नोंथां बेखिनिखौ आं बुंबाय औ। दायो ओ नोंथाङा बे आबहावानि सोमोन्दै ओ नोंथांनि ओनसोलाव दायो माब्रैहाय दं होननानै आं मिथिनो लुबैयो आरो नोंथां
औ नोंथां नोंथां जोंनिखैबो बि बिदिनो जायनि जाहोनाव गोबां मा गोबां अक्सि मा होनो गोबां कारखाना फेक्टरि बायदिसिना गायसनदों जायनि जाहोनाव सोरांबानो जोंनिखै फेक्टरियाव होनोब्ला ओरै सापात फेक्टरिफोरा दङ साफ साफाद फेक्टरा जाहैबाय जोंनिफ्राय साफाद खानानै सााबाद बिलाइ खानानै उम बिदिनो ब्रै मोनाबिलिनि बेलासिनि ब्रै रिंगासोआव खाथियाव लाबोनानै साफात सावो जायनि जाहोनाव बै सा आबाद सावनायनि उखुन्दैया जोंनि गामियाव फैनानै गोबां हां लानायाव गोबां खस्थ' खस्थ' खालामदों जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं माहारिफोरनि देहाया बिफोरनि बिफोरखोनिजोंनो लोब्बा होनानै जोंनि देहाफ्रा एसे- एनै बेमारजों साग्लोबनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे साबार फेक्टरि दं होननानै बुङोब्ला बेयावथ' साफात बिलाइखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय राहा लानो थाखायथ' बेयावथ' गारि मथर नि गोनांथि जागोन जायनि थाखाय गारि मथर गारि मथर बाहायगोन बेयाव गारि मथरनि सावगारनाय उखुन्दैफ्रा थग्राय थाव डिजेलफोरा जोंनि खोम गन्थंआव डाइरेक्ट थोंजोङै हाबो जायनि जाहोनाव जोंनि हां लानायाव जोंनि देहा सोलेरा गोबां खस्थ' मोनो जायनि गियानाव जोङो बे बेमारजों भुगिनांगौ जायो नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ
ओ नोंथाङा दायो फंनैसोबाबो नोंथांनि ओनसोलनिख्रुय आबहावानि थासारिया माबोरै नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो थाखाय एसे आसा खालामबाय नोंथां
नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव होननानै बुङोब्ला बा जोंनि ओनसोला गामि ओनसोल दा जोंनि गामि ओनसोलफोराव आबहावानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला सिगाङो जेसेबां बिफां लाइफां फोर दंमोन दायो एसे खमायबोदों दा बे खमायनायाव जोंहा एसे थानायाव बा सान्दुं गोसाफोर जायोब्ला जोंहा थानो बिफां सायााफोराव एसे नांगौसेबां रोखोमनि ओ बिफां लाइफांफोरा जाथ'वाखै आरो दा सिगां जोंनि गामियाव दंमोन बिफां लाइफांफोरा जोंङो बिजोंहाय कारेन लाब लाबोनानै बा मोब्लिब लाबोनानै ओ जोंनि गामिनि ओ लामा लामाहाय बिफांफोरखौ दाननाय जादोंमोन दा अब्लाबो जोंनि गामियाव ओ बेबायदिनो ओ फिफां गायनाय हाबा हाबाफारि लायो जोङो मोनसे समाव बे ओ फाइभ जुन मोन नामा नोंथाङ
औ औ नंगौ नोंथां
दा बे आवा आबहावा सानाव जोङो बिफां गायो ओ दा जोङो थांनाय बोसोर पास बोसोरसोनि सि जोंखै जोङो गायबोदों ओ दा बे हाय नुनायाव जोंहा खोब मोजाङै बिफां लाइफांफोरा देरबोगासिनो दङ आरो जोङो मोजां रोखोमै आबहावाखौ मोननो हागासिनो दङ आरो जोङो बेबायदिनो गामियाव लाबावो जे आबहावाखौ मोजाङै खालामनो थाखाय जोङो ओ गेसाव गोफोनफोरखौ जोङो बेबायदिनो
माब्लाबा माब्लाबा मिथिं खुंनानै जोङो आबहावानि रैखाथि खालामनो थाखाय गामियाव ओ बिफां गायनाय लायो गेसाव गो गानायफोरखौ बन्द' खालामनानै दाबसे जायगायावनो गारनाय बेफोर हाबा फारिखौ लायो खोब साखोन सिख दिनै थानो थाखाय जोङो खावलायो आरो थायो दा बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव दंगासिनो
औ औ औ दायो समाबो जाबाय नोंथांखौ लोगो मोना नानै गोजोननाय थाबाय फिन आसा खालामो नोंथांखौ उनावहाय लोगो मोनफिनगोन नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय
औ औ रोजा रोजा साबायखर थाबाय होमबा नोंथां ना नोंथां औ औ दे